हेलौ
आङो।
हेल' खोनाबाय खोनाबाय।
आं बेरायफैदों
मा खालामदों ए ए मैयालाय मा मा ओंख्रि जाबोख'
खोनादों
मैयालाय मा मा ओंख्रि जाबोखो होनदां? मैया आलासि जाहैनाया मा मा मोनजाबोखो होनदों
अमा बेदर जाबाय दाव
मै आलासि जायनायखौ मा मा जाबोखो होनदां
अमा बेदर जाबाय
ए ए औ दासो खोनादोंबा। जोंना दङ नोंनासो गैया। ओंखायनो नों आंनिखौ खोनाहोयो आंसो नोंनिखौ खोनाफैया नोंना नेट गैयैखायनो।
दे आं थाबायनानै रायज्लायगोन ना बे बार' मिनिटखौलाय।
उम थाबायनो हाया। सोरो
नङा मैया हगार नोंसो
थाङाखै जेरावबो थाङाखै।
औ सिमां नुदों माथो स्टेटास होनायालाय।
होनाया ना सिगांनिखौ होनाय। नों नुवाखै सिगां थांनायालाय।
माला माला माला माला थांब्रबखो मोनलायलायदां बेखौनो।
आं ओरैनो गोसोखांनानै होनायानो। माबा भिडिअखो मबाइल नायसननायखाय थांदों होननाय मानसिफ्रा ओमफ्राय आंखौ सोंहरजोबसिगोन
एयु सिफ'थु दसेनो सोंजालायनाय खामानि मावबाय नों आं टेनसन नङाबा आं सोंहरगौमोन ना माला माला थांब्रावखो ओमफ्राय दाना
अ ग्लाब ख्लाब गावखौ खोन्थालायनानै थांग्रोबाय सानलायलायदों बे गोसोआव आंखौ बा लेंलाय लायासोय सालायथारदोंबा बियो बेलाय फुलबारिनि सिगां थांनायसो सलबारिनि सिगां थांनायसो बेलाय
उम
खनसे सेमोन माबा देग्लायनो ओमफ्राय नाबलेखौ लांलाय लायनाया
उम
खाख्रेमोन थांलाय लायनाया जों जमानो बिसोरखौ आङो थाव सो होलायनायालाय
ए
बे टाइमाव थांनायसो बिलाय
उम
गोसोखांनानै आं मालाबा होनोबो हागौ बेखौनो थांदों सानसिगोन आरो मानसिफ्रा आंखौ
जि फालथु जाबाय नोंबो
होबाववासो मेरला दङ
मेलेम फिसाया रोंलांगासिनोसो
मानसिफ्रा होबाय थायो नालाय बेरायनाय बेरायनायखायनो दांना होदांबो सासे लिंगासिनो मैया बो लेंदों मैया मोना मोनाबो लिदों खालि लेंगासिनो सुइमिं फुलाव थांनो सुइमिं फुलाव थांनो थांथारनांसिगोननो
र'हाय, आं रौथायाव थांना फैग्रोनि, हनैसो थाहैनांगौनो शिलं थाङोनो बिसोरो,
दाउ सोरावनो आंना नोंनि बे हरनै हरथाम थानायखौ आंना नेयाना आंनि सुथिया, आंनिया दा नै सुनिबार देवबाराव सुथिबा आंहा बे साननैयाव दिनै दा दा हरसेल'सैना आंना गाबोन फुंड़ावनो जोबसगन गाबोन सुनिबार नङा दालाय
ओमफ्राय बिसोरबो गाबोन शिलंआवसो थांगोन नाजिराम
उ
जि फाल्था फाल्था सिन जाजोब्बाय मानसियानो बुजानो आल्था फाल्था सिन जाजोब्बाय बिुजानाया नोंदाया
सोरजों बुजाखो
हानजा जालायनाय
बुरिजों
हा
बेलेग मानसिजों बुहोदोंहाय
बेलेग मानसिखोसो
ओ
सोर खिथाना होखो
लाबोफाखादों सासेयानो आरो बे टाउनाव ओम टाउनाव आरो बै सोरबो खिथानानै होबाय थाबाय बे गांग्लाारिनि बिहामजो फिसाज्ला दंना।
उम
फानसि बाजार खरस खालाय फैबाय थाबा लोगो मोनोनो मिथियो। बिदिनो खिथाहरलाबाय थाबाय आ जाबाय बावनो हा गैया दाउखोबाय
ए लोंनायखौ लोंग्रा मानसियालाय लोंग लोंग्रा मानसियालाय हबाव गारबावनोसै थैजासै लोंखागोन बियो
ओम बुरि मोननावथ' दं गैया दैसारिखौनो दावरावथार,
ए
बुरैम दा सोंसद ओरै लामथि रायजलायदों आ दावसो रायजलायनो र' आथिं
ओ
घन्था दिनै रायलायथारनांला होनदां थिन घन्टाबो रायलायजोबनांला खोमाहाय होम
बारा गैला ब्रा तिन घन्टाबो गैला, थिन घन्टाबो गैलादां? गैला खोमा बेसिबां दंबावो फाइ नायनो रोङा र' दसे-दसे राय्लायनो
लायबाय
सानैसोआ
नाहानो बुनो रोंयैनो जादों ना रिदाव नंखांनानै रिदुवनाव रायज्लायदो नों नोंनिया हाबग्रोबाबो जाबाय आंजों बुखांनानै रैरपजों रायलायदो
उम ओम मैयाथ' बाबा मैया बुबाबो जाथारै ने आं बेलासियाव हरफिनस्रायासै हंलायाबो फाल्थुसो हरगोन होनबाय गैया
ओमफ्राय माबा नेटानो मोनस्रोयाखैनो ओजों आरो फनआ फननानो बिनि थाखायनो फैलाबाय थाबायना बिदि जादों आंहाबो
फोजोबनोसां टाइमखौ रैरफनो हरलाय नोंनो हरलाय
ओम दिनै खनब्रै-खनब्रै आदबारबानो-आतबारबानो
बा बुबाबो जाफिनलाय लाङा थाबथाब बुबा,
जानो
जानो नागिरा माखौ खनब्रै होनो। मानो बुबाबो जानो नागिरा
उम आंनिखौ सानलाय र' मैयाहाय रैरुबजों खनसे नोंजों खनसे मैया खनै जाबाय। बार' मिनिट बार' मिनिट खैथानांगोन तिन घन्टाबा
उलथा नांगोनथाय आं हिसाबानो गैला माला-माला रायज्लायनायालाय बार' दिनैबो खननै-खननैआलाय रायजलायनाय जायो दा आंबो दिनाव
उम
नोंजों खनसे रैरुब खनसे रायलायनाय
ओम दिनाव खननै-खननैयाथ' थांबाय थादों।
ओम जानांसिगौमोन दा माला जायो।
आं दासो जि नायनो रोंबाय थादों सय सय मिनिट जानाय माबा जानाय आधा दंबावो नै
बोराय बुरि दंजोबो बेस्रा
बोराय अबाव दंथायै माथो गारिबो दं बिहामजो
ए नों होमबा हाफहैयाखै होनबा बिथोराव
आं दसे रायज्लायग्रोन होननानै ओंखारबोदां
ए
सामफ्रामबो गोसोखांबाय थायो आंखौ आंखौ अना जालायथारदों सासेया गोदाना एसेबो फैया होननानै आं एफा गोसोखांबाय थायो। एसेबो फैया होननानै बहा फैबाय थानो सोलाबनो
फ्रि नालाय
ओम
नङा एसे सिरि थांजानो लुगैया बे सिरिखाय हारसिंनो एसे बेलेगफोर फैदेरबा टाइम पास जायोना
टाइम पास जायो आंथ' आलादाखाना ओरैनो
आंबो दाना माबा हाबथारैखायनो बोरैबा मोनहर मा होनानै थांगोन सानलाय लांनानै थाङा आङो
बेनोथ' दा
थांनायालाय ओरै थांलाय फैलाय मैजौ नाहरो आं मैयाबो थांलाय फैलायो खालामलाबायथादों ओरैनो उन्दुनायानो जायाखै आं मैयो गरमखायनो खारेनबो थांलाय फैलायजों माजों उन्दुसानाय जायाखै मोजां
फै दसे साहा फानि लोंबाय लोंनोबालाय आं दासो फैखादों
आङो दासो सेक लोंदों नै
आरो
दासो लोंखांदों सेकआनो
हम
आङो माबा मा होनो दह नायदोंमोन सेरसेेर खमायदोंलाय
सेरसे खमायदों
उम
ए नोंना खमायगोनहाय होनबालाय
सेरसे खमायदों आरो आंबाबो आं ओइ दाखालिफोरखौ बै माबाखौ लोंबाय थाखानायखा नालाय लगे लगे आं बेखौ लोंबाय नालाय ओमफ्राय
उम
माने आं नारें खाजिया आरो बै सिया सिटखौबो लोंबाय थाखानायखासो नालाय ओइटिथ्रि ल'खासैमोन आरो ओमफ्राय दा आं दाखालि बेखौबो सरजाबनानै बेखौबो होफानानै लोंबावदोंमोन आरो बै माबायावहाय सा बायदियावहाय सियासि बेखौबो होनानै दा लोंनो सुखैयैनि आं लोंथ'वासै आरो थै थाथ'थोंसै उनाव लोंनोसै होननानै बेखौल' लोंग्रोदों आरो ओमफ्राय बेखौबो मालाबाबो साबायदिया ए फ्रेसा बेखौ बेखौबो मालाबा मालाबा बेलासेफ्राव लोंनाय जालाय लाङा।
दा एगार'थासोआव दा एगार'थासोआव खनसे लोंदो बार'थायाव ओंखाम जादो।
लोङो लोङो एगारथा बार'थासोआव लोंसिगोन लोंनानै गोबाव थानानैसो मालाबा मालाबा बिनि उनाव एकथाफ्रावसो जाहैलाय लाङो आं बे फुंनि ओंखामखौनो मैयाबो बिदिसो खालामदों आङो।
टाइम मथे जाबा मोजां जालाङो नोहाय।
टाइम मथे जानोनो हनै टाइमानो मिलायलाय लाङा उखैनानै मा जालाय लांथारो।
आरो फरिस्रम खालामलायबायसो थानांगौ। गन्दा आंहाबो उखै गानाय मानाय मोजां जाबायमोनहाय। आंना मोजां जादोंमोन दा बायनोनो हायाबा दाम गोसा बुस्थुआनो
आरो हनै हा दाम गोसा जोंनाव बिदि थाखायानो थाया हनै बेखिनिजोंनो जोंहा खरस जानांगौ जायो।
उम।
बे सामेला आहाथ' दा नै फैसायानो थोआ माइ गायनो ना मानो मा जागोनसो फैसानो आरो नै बावबो होनांगौ देवबारावनो जागोन मिथिंआबोथ'
माइखौ गायना लाग्रोदो बाल ओमफ्राय माइखौ गायना लांग्रोदो ओमफ्राय बेरायहैनोसै
माय गायनाय सायलाय गैया सम मोनबा आं दा माबायावनो ओरैनो थांलाबायनानैबा फैगोन। फिलिबा देवबारावनो बे फिसाजोबो खनसे लांनानै माबाथारथार बेयाव मानसिखो आरो आंहा ओरैथिं लिभ लाहैला दाखालिसो सि सेल लाबायना साननै एबार लानो मोनथ'नाय नंलालाय आङो। मा सप्तायाव खनसेल'सो मोनसिगोननो दा नै देवबाराव मोनबाथाय आरो सब
उम।
नोंनालाय दासो खबर खाबाय थनाय ला थांगोन होनना बुंबाय थाखानायानो दाना बिदिसो जाबाय
है दानिसो जाब्रबबाय दानिसो खबरानो आदा नोंसिनि थांबा फटक सटक सानैजों लानांगौ।
गोदाव सोराव ओइ दाखालि बो बुंबाय थाखादों सुनिबार देवबार
मालाबा मरनिं डिउथि मरनिं डिउथि बायनानै बेलासियावनोथ'नो थांनो हायोना।
नायाना आं बायो बिदियाव मेंग्रुोनो खस्थ' मेङो दायो डिउथि मावनानै।
उम।
आरोबाव बेरायहैनो बेहा प्रेसारानो जोबा बि आथा बाइसथा खम मेङो आरो फुंनि डिउटियाव थ' आयै बै हिन्न्दी आवलाया फैफिनबायना एफा बिजि खालामना होयो बे।
हो फेसेन हैसै होनदां
फेसोनानो फैगासिनो जामनोनो रोंसाया
उम।
बै थाङो नै फैयो सानसेबो फेसन फै जाखाया।
उम।
थांगोनबो फैगोनबो थांगोनबो फैगोनबो बिदिखा जोबस्राया खायो, दाना मरनिं दिउटि मावबथाय हाखाया।
ओम।
दा नायटखायसो एसे आरामबावसो नायटावसो राउन सारि वन्स फैया ना।
ओम बार' जाथारसिगोन दे दानलांसिगोन। दानलांसिगोन बार' जासिगोन।
दानना होबा हारसिं बन्द' जागोन। रालायबायथा। हारसिं रायलायबाबो मालाय दानलांखायोबा। नों नायबाय थानो गोनां गैया। टिउसन लानायाव थांफानायखौ नुवाखै आलबिरनजों। टिउसनावसो जसिताजोंसो दोनलांनायाव गावहासो दोनलांफाबावबाय।
गोजानाव साथामबो बिसिबा गोजानावसो जों थांबा मोना मोना
मैयासि खालाव खासाव सारि आलि सारि आलि थांनोनो। थांनानै लांथारनांबाय सारि आलियाव।
सारि आलि खाथियावसो लोगो मो